हेल' औ औ।
खोनादोना नोंथां।
खोनादों खोनादों। खोनादों हेल'
हेल'
औ खोनादो ना?
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ दे बुं नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां?
नै आं दासो ओंखाम जाखांनानै जिरायना दं नोंथाङालाय?
अ नोंथांनिखो बारा मोजां खोनायाखै ओ
आं नै ओंखाम जासो जाखांनानै जिरायना दं।
अ अ अ।
नोंथाङालाय मा खामदों?
ओ आंबो दङ जिरायनानै दङ दासान्दिया आ इ बिदिनो आङो ओ टाउनाव थांदोंमोन दसे
औ दाथ' बोथोर औ टाउनाथ' दा जोबोर गरम नङा होबा?
औ औ जोबोद गरमथा माथ थो बुंनो?
दा नोंथाङा मा सानो दे टाउनादि जोबोर गरम बेनि जाहोनफोरा माबायदि?
अ' अ' अ' अ' दिनैथ' टाउना जोबोर गरम बुंनो थाङोब्ला ओ इनि जाहोनफ्राबो गोबां दोङो। बेनिफ्राय दा बुं थाङाब्ला गरमबाबो माने गरम नोङि बायसासो जायो आरोना टाउनाव जेनेबा।
औ औ।
बुङोब्ला माने जोंहा टाउनाव गोबां फेसिलिटिफोर दंखायो जेहेथु गरमब्लाबो जेनेबा रुम सिङाव सायोब्लाबो जोंहा फेनफोरानो जेनेबा गंनै गंथाम थाखायो आरो ना।
औ औ
बेनिफ्राय बिदिनो जोङो ए सि सिफोर बाहायो बिनिखायनो बारा इमान‌ गरम मोना। कारसिंफोराव थायो। बाबो जोंहा एसि थाखायो जिहेतु बिनिफ्राय ओरैनो‌ बाहेराव ओंखारलांबालाय
औ
बिदिनो गरमाबा बांद्राय जायो बेनिफ्रा दिनै थ जोंनि मिथिखायो जों मानि थाखाय जोंहा गुदुङा बांद्राय जायो जोंहा जेराव जोंहा ओ गोलोम बोथोर जायोब्ला जोंहा
औ
बेफोरबायदिनो जोंहा टाउनाव गोबां जोंहा कल कारखानाफोरनि फ्राय बिदिनो बायदिसिना जोंहा गारि मथ थांनायनि थाखै आरो जिहेतु जोंहा ओ टाउनाव गोबां खामानिफोरानो मावजायो नालाय ओ जोंहा ओ अफिसियिलि जा बा बायदिसिना जोङो मोन्थायफोरनि खोथायानो बुं। मोन्थाय माने जोंहा दिनै ओ बायदिसिना जोंहा दिनै ओ जाबादि नांगौ मानसिनि जिउआव जानाम बायदि नांगौ जोंनो ओ बायदिसिना मुवा बेसाद नांगौ जायो। बेफोरखौ जिहेथु जोङो ओ टाउनावनो मोननाय जायो नालाय
औ
ओ टाउनाव सुबुं अनजिमाफोराबो बां बांद्र जायो जेराव जोंहा बिफां लाइफांफोरा दिनै जोबस्रांलांनो हमदों टाउनाव ओ दङबा खालि जोंहा बिलडिं दङ। गोजौ गोजौ आरो बायदिसिना जोंनि मुवा बेसाद बाहायनायफोरा जोंहा प्लास्टिकआनो जा बा माइबा गाज्रि गाज्रि जोंहा मैला बुस्थुफोरा जोंहा। दिनै ओ टाउनफोराव बांनो हमदों जायनि थाखाय दिनै गरमाबो जोंहा बांद्राय जानो हमदों। बेफोरबायदिनो ओमफ्राय गामि ओनसोलाव दा ग'रमा माबादि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गामि ओनसोलावथ' ओ रुजुनो थाङोब्ला गोदोनि स्राय एसे बांदों आरो। अब्लाबो टाउननि साय जोबोर। खम जायो आरो। मानो होनब्ला गामियाव गोबां दंफां लाइफां थायो।
औ औ।
औ दंफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो गुसुब बार मोनो साया मोनो आरो।
औ औ
बिदिनो दंफां लाइफां गैयाब्लाथ दा जिब जुनाराबो थानो हाया नङा होमबा।
औ औ।
औ आरो गामि ओनसोलाव गोबां ओ दैमा दैसाफोर थायो। बेनि जाउनाव। हाफोराबो एसे गुसु जायो
औ औ।
बेबायदिनो आरो आरो गामिनि बिसोराव बांद्राय। कल कारखाना थाया बे। आबहावाया बे। बांद्राय गुबुंले नङा आरो। बेनि जाउनाव गामि ओनसोलाव एसेब्लाबो टाउननि स्राय गुसुसिन जायो आरो।
औ औ औ बेनिफ्राय ओरैनो गोजां बोथोरफोराव माबायदि जायोब्ला ओरैनो गामि ओनसोलाव नोंथांमोननि। गामिफोराव जेनेबा
गोजां बोथोराव जोबोर गुसु जायो। मा ओम गुसु जायो मानो होनब्ला जों ओरैनोबाबो दंफां लाइफाङा ओ बोथोर माबाखौ जायगाफोरखौ गुसु खालामखायो नङा होमबा आरो साया खाला। साया जाब्लानो गुसु जायो। बिदिनो बांद्रेस। सान्दुं नाङाब्लाबो गुसु जाखायोआनो
औ औ।
गामि ला ओ ओनसोलाव बिफां लाइफां बांद्राय थानायनि जाउनाव खुवाखोबो बांद्राय नुवा होमबा? बेनि जाउनाव बांद्राय गुसु जायो आरो। आरो बेराफारसेथिं टाउन ओनसोलावथ' ओ जेरै ओ ओ बिफां लाइफां खम जाबाय आरो कल कारखाना थाबाय आरो ओ बां बांद्राय गोजौ गोजौ बिल्डिं नफोर थायोबा थाबाय बेफोरनि दुंनाय
औ औ
बिफां लाइफां खम जानायनि जाउनाव गोबां गुदुं जायो नङा होमबा? बेनि जाउनाव आरो फु गुदुं जानायनि जाउनाव फुवा नुवा। बेफोर जा बेफोरबायदि जालाङो आरो बेनि जाउनाव टाउनाव गु-गुदुंखौ मोन-मोनदाङो आरो गोजां बो थोरावबो गोजां गु गुसु मोना।
ओ बिदिनो जेनेबा टाउननि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ जोङो जों जुदि दिनै नायनो थाङो जेनेबा मानसिफ्राथ बांसिनानो दिनै गामि ओनसोलखौ नागारनानै दिनै टाउन नोगोरफोराव बांसिनानो फैनो सानो आरो ना जेनेबा। दिनिभ नायनि ओ मानसिफफोरा टाउनखौ दिनै बांसिन मानो मोजां नुहुरो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जोंहा बिजनेसनो जा बा जोंहा दिनै रांखावरि आरजिनायनि बेलायावनो जा जोंहा जिहेथु दिनै ओ गांनाय उखैनाय जिहेथु जोंहा दिनै ओ उदै सुफुंनानैनो जों तु जानानै थांनानै थायो मानसिया जेराव जोंनो दिनैनि समाव ओ जुदि जानाय लोंनायानो जा बेराफारसेथिं जों दिनै थानाय गावनि जिउनि लाइफ स्टाइलनि खोथायानो बुङोब्ला जोंहा बेवहाय जोंहा रां रुफाया गोबां गोनां। थि जानो फैबाय। दिनैनि समाव जोंहा। रां रुफा नङाब नङाब्लाथ जेबोआनो जाला नङा होमब्ला नोंथां? बेनिखायनो दिनै टाउन ओनसोलाव ओरैबायदि ओ जोंहा फेसिलिटि दङ बा गोबां जोंहा ओ रां आरजिनायनि जोंहा खाबुफोर दङ जोंहा दिनै दखानदार दखान होनानैयानो जा बा मा फालांगि खालामनानैनो जा बा बायदिसिना दिनै टाउन ओनसोलाव दिनै बिबायनानैबाबो दिनै सोरबा मानसिफ्रा जानानै थांनानै दङ। आरो आंनि बायदिब्ला सा बेवहाय बे टाउन ओनसोलाव ओ गोख्रै दावगानो हमदों होनना बुङोब्ला दिनैनि नोगोर टाउनफोरा ओ हरखाब दिनै ओ माबोरै एसेबां जौगानो हायो होनना बुङोब्ला दिनै ओ मोनसे जायगाया मोनसे गामि ओनसोलफोरा बा जायखिजाया मोनसे जायगाया माबायदि टाउनाव सोलायबोखो होननानै बुं बुंनो थाङोब्ला आं सा सानो जे बेवहाय ओ गोबां जोंहा दिनै इन्डास्ट्रिनि खोथायानो बुं बा जोंहा दिनै अफिसफोरनि खोथायानो बुं बा जोंहा गोेदोर गोेदेद इउनिभारसिटिनि खोथायानो बुं जोंहा गेदेर गेदेर जेराव जों हा ओ इन्सटिटिउटफोर दङ जायनि गेजेरजों दिनै ओ गोबां सोलोंथाइफोर लानो हायो आरो दिनै गोबां जोङो ओ इन्दास्ट्रिफोराव जोङो खामानिफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोननो हायो जेराव दिनै बिनिखायनो माने ओ बेफोर ओनसोलफोराव ओ गोख्रैनो जोंहा टाउन ओनसोल जाबोनो हमदों। दावगाबोनो हमदों बुंनो थाङोब्ला ओ गामि ओनसोलफोराव ओ नोंथांमोननिजों जेनेबा ओ दा बायदि ओ दिनैनि समाव देबेलभमेन्दफोरा माबायदि सोलिगासिनो दं आरो दिनै जुदि आंथ नायनो थाङोबाथ दिनै गोग्लैसोनानै दंखा थायो होनना सानो ओ नों नोंथांनि नोजोराव जेनेब्ला गामि ओनसोलफोरखौ जुदि जौगा होनोब्ला जेनेबा टाउनफोर बायदि जुदि महर होनोब्ला ओ माबायदि सोलायनाय लाबोनांगोन जेनेबा ओ गामि ओनसोलफोराव?
औ आं बेखौ एसे फोरमायना होनसै दाथ' बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलखौ टाउन हिसाबै जौगाहोनो बे गोरलै बाथ्रा नङा।
औ औ औ।
गामि ओनसोलावथ'
औ जोंहा
दानि जुगाव ओ दा ओ गोदान गोदान माने इन्ड्रास्ट्रि माबा माबि खुलिनो थाखाय दा माने गभमेन्टफोरा पलिसि लाय बैफोरबायदि दा बेफोराव फारसेथिं ओ बुंनो थाङोब्ला खायसेया बे बेफोरखौ मोजां मोनो आरो खायसेया बेखौ गाज्रि मोनो बेफोर ओ हेंथ ओ हेंथा होनाय आरो सोरबा मोजां मोननाय बेफोरबायदि सोलिनायनि थाखाय दा ओ गामिफोरखौ बां आद्राय टाउन बायदि सोलायहोनो सहस नङा आरो
औ औ नंगौ नोंथां। जेनेबा ओ नोंगौ गामिफोराव जेनेबा
माबायदि सोलाब्ला बे ज आरो अफिस फैनांगोन।
औ औ। औ बेफोरबायदिनो आरो नों जेनेबा बेवहाय जेनेबा हमनानै लाबाय ओ जुदि सोरबा हायैफोरा जुदि जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ जों जुदि दावगा होनोब्ला जों नोंगौ जों गोदोर गोदोर इनस्टिउट लानो फैनांगोन आरो गोबां जोङो फायसे हायोब्ला जोङो बिजनेसफोरनि था जों गोबां ओ गोदोर गोदोर जोङो ओ दखानफोर खुलिनांगोन बा बायदिसिना जोङो दिनै कम्पानिफोरबो खुलिनो हायो ना? थाय गामि ओनसोलाव माने दिनै ओ रावबो माने इनभेस्ट खालामनो साना मानो होनना बुङोब्ला दिनै जोंनि गामि ओनसोलफोराव ओ जों जुदि नायनो थाङोब्ला जोङो दाइरेक्ट जोंहा ओ सुबुं अनजिमानि ओ बिबाङाबो जोबोद खम जायनि जाहोनाव जोंहा ओ बायदिसिना जोङो बेफारफोर खालामोब्लाबो फालांगि खालामोब्लाबो बेवहाय जोङो इसेबां गेदेर जों मुलाम मोननो हा जेराव जोंहा ओ जायफ्र जोंहा दिनै ओ इनभेस्ट खालामगोन बा गामि ओनसोलाव ओ फैसाफोर रांफोर ओ दोनथुमनानै जुदि बेवहाय जुदि ओ बिजनेस खालामलायनानै जुदि ओ गाव जुदि मुलाम्फा खालामनो हायाब्ला अब्ला बेवहाय सोर ओ इनभेस्टमेन्ट खालामनो बेनिखायनो जोंहा दिनै ओ गोबां गोल्लै नाय थादों होननानै आं सानो आरोना जेनेबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव लोगोसेनो जोंहा ओ गोबां खायसे ओ ओनसोलफोराव जोंहा दिनै ओ इन्स्टिटिउटफोरखौ दिनै ओ जोंहा जे जेरैबायदि नायनांगौमोन जोंहा बेखौ जोङो ओ जोङो सरखारफोरनि ओमफ्राय जोङो बेफोरबायदि ओ नायनायखौ नुनो मोनाखै। दा जोङो नोगोर आरो गामिनि सोमोन्दैथ' गोबां खोथा सावरायबाय नङा हामब्ला जोंहा दा समाबोथ' बारा गैला बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां औ औ नोंथां। दे दे दे गोजोनथों।